हेलौ
हेलौ खोनादों ना एसे बहाय दं? हेलौ खोनादों दासो खोनादों खोनाबाय
उम खोनाबाय दे
फोथाराव दंफैयो। उम मा ओंख्रि जायामोन हो?
दालि जहल ओमफाय थाइजौ खाजि लगायनाय। थाइजौ खाजि लगायनाय।
खोनायासैलै
नोंसिनालाय नोंसिना
मा होनदोंमोनलै जोंना
माबासो मोनलै दालि जहल उम उम
उम माबा दालि जहल दावदै फाजासो। खोनाबाय?
दालि जहल दावदै फाजासो उम
जोङा दालि जहल थायजौ खाजि गैया। औ खोनादों।
थाइजौ खाजिसो जादों।
गैया। थाइजौ खायजि इसे जादों होनदां गैया
उम
उम जाबाय
औ बेनो
दिबो दामा
उम फरायसालिआव थाङाखै बिबो फरायसालिआव थाङाखै हा मा होनखो
मोजां खोनायासै दे मोजां खोनायाखै
फैथ'वाखैना होनदों खोनादों औ दासो खोनादों दाबाय
फैयाखै दे दासान्दि दानि दानो खुलिथ'वा आगष्टआवसो खुलिगोन
उम
अबाय लाखो अला एगनिसिन ब अलााख मोजां कलेज आ ए
हो
फ मोजां न मालाय
खोनाया
हो फरायसालिआ मोजां फरायसालिआ मोजांनामा होनदां
हा
नों लानो फरायसालिया नों लानाय फरायसालिया मोजां नामा होनदांलां खोनायाखै
खोनादों मोजां
थांलाय फैलायनि बाराया बेसेबां लायो
बास बाराया थांसलाय गारियानो गंनै लायो गारियानो गंनै गाखोनांगौ
बेसेबां लायो बाराया
थों
हो
न'निफ्राय थांबाथ' न'निफ्राय थांबाथ' थ्रिस थ्रिस साइड कारिगावसिम आरो बे बेनिफ्राय थांबावबा कलेजसिमाव थ्रिस थ्रिस सानसेयाव एकस' सल्लिस थाङो
ए
जाबाय
औ उम
बा
हा
बेसेबां थाडों नोंसोरना? बेसिबां थांडों नोंसिना बेसेबां थांडों नोंसिना?
जोंना
बा।
जोंना न'निफ्राय कारिगावसिम नैजि रां ओमफ्राय। कारिगाव निफ्राय सेरफांगुरिसिम नैजि रां। ओमफ्राय सेरफांगुरिनिफ्राय फरायसालि जि रां लायो। गासै बाजि रां थांलाय फैलाय। सेजौ रां लायो। थांगासेयाव खोनाबाय?
मानसिना बांसिन खाथ औ औ खादों। औ खोनादों।
ओम थांलाय फैलाय जौसे रां लायो। हा।
औ खोनादों।
औ।
मोसानानो फैजोबबाय नामा होनदां मानसिफ्रा।
ओम फैबाय।
फैबाय फैहांबाय हा।
सोलिदों।
मारै। मोजां खोनायासैलां।
दासान्दि माबायदि सोलिदों होनदां दामनायफ्रा। दामनायफ्रा दासान्दि सोलिदों मोजां?
सोलिदों प्रेकटिस खालामगासिनो दं। रोङैखौ सोलोंगासिनो दं एसे। औ खोनबायदा?
ओ।
फोरोंजोबबाय नामा औ।
मारै। मा होनखो?
नामा होनदां बयबो। बयबो रोंजोबबाय नामा होनदां?
औ एसे- एसे रोंहांबाय बारा रोंजोबथाराखै। दासो सोलों हांदोंना। गोदान गोदान।
गोदान गोदान फैबाय थायो दां। हो। खोनाया। मा होनदों
खोनायाखै
औ खोनादों दास मा होनदों?
अहाय दं नों?
है ओरैनो ओरैनो जिरायलाबायनानै दंलै दै सायहायाव।
हो अबेयाव दङ होन्दां नोंखौ
ओरैनो दैजिंआव दंला बायो होनदां दैजिंआव ओरैनो बार जालाबायदों
मा मावदों?
हा
मा मावदों मावदों
मावाखै ओरैनसो दंलाबायो मावाखै होनदां ओरैनो दंलाबायो खामानि मावाखै जेबो हा
ओंखाम जाखांखाबायमोन ओंखाम जाखांबायमोन
औ जाखांमोनदां औ जाखांबायमोन जाबाय
उम जाखांबाय जाखांनाया
उ
खोनाबाय
औ खोनादों
मा ओंख्रि जाखांबायमोन हा ओंखाम जाखांबाय नामा
औ जाखांबायमोन औ जालालै खोनाबाय
दावरावथारलै मानसिफोर नोगोद दं मानसिफोर फैबायना खोनाबाय खोनायाखै
दाउराव बाराद्राय
हा खोनाया
जि मिनिट जि मिनिट जानांगौमोन ना खोनाबाय
खोनायाखै
औ दासो खोनादों
उम
मा होनदों
जि मिनित जाबा दोनसै जि मिनिट जाबा दानसै होनदां
हा
आद थांबायना
होनदां
औ औ खोनादों दासो खोनादों औ दासो खोनादों। खोनायाखै
औ औ खोमा लाखिनोसै लाखिनोसैहोनदां दावरग्रा बारा जाबाय
र
खोनाबाय
औ दासो खोनादों खोनायाखै